आंना माबायानो नांङाखैलै नेट नांङाखै बुंना
आंना आंना बेजों नैजिदाइन जाबाय
आंना आंनाबो नैजिदाइन जाबाय
ओमफ्राय आं हरथ'ला रावनावबो नोंबो हरनांला।
औ औ
थामजिसे जाबाथाय जानाय नंङाना मानसिफ्रा हरथोंसै जोंनाव एबार
ए
नंङाबा जों हरजोब्बाथाय जोबबायना फैनाय नंला
औ औ औ नै
हरनायनि दोनबाय थाथ'नो ओमफाय जोबहां जोबहांङाव हरनोसै सानै
औ जायो
संंखांबाय बेदरा?
मस्ला मस्लि देदों नै संनो नागिरदों बिमानो एसे हेफाजाब होदां दुदालिजों ब्यलार संनोनागिरदों
ए बा मानसिफोरना माखासे ओंखारदेरदों होननाया मानसिफोरना माखासे ओंखारदेदों होननाया जोंनाबा ओंखारगोना ओंखारा
जानो मिथिया सोदनाबा थामब्रैसिम ओंखारदों नो
थाम ब्रैजि
थाम माना थामजिब्रैसिम
ए जोंनाबा ओंखारगोनना ओंखारा हरालां
बेनोथ' जादों आंनाबो नै दा आं आदाखौ सोदोंना बिजों रायलायखांनानै नैजिदाइन जाबाय ओमफाय दहाय सासे हरदोंमोन।
ए नों हरनांलाब्रा बेखौल' नोंनाव हरनो थिनदो
औ औ बेखौथ' होनदां आं जोबसिगोन ओंखायनो थाबथाब देम बिनो दिनैसो रायलायजादोंमोन। दिनैसो जादों।
ए सानबेसे लाखो?
साननै
ए साननैजों जादों।
औ माने दिनै नायबावामोनबा जा बे थाबाय थागौमोन ओमफ्राय बेयाव माबा थुनानै गोदान जाफिननायनि ओमफ्राय फैबाय आरो रायलायजाबाय गावहा मोनासो सानदोंनो आं दाखालैनो आं हाबजेनबानो खालामनो थिनबाय थादोंमोन। नंगोना मोनगोना मोना होननानै ओफ्राय आंना मोननाय देखायबायसो फोथायनानै खालामबाय
मा खालामदों नोंलाय?
आं ओरैनोसो दङ।
ए मा मा ओंख्रि?
ओं नो खांख्रिखला भाजासो जेबो गैया। खांख्रिखला भाजा।
ए खांख्रिखलाल'
औ गैया। उन्दुनोसो ओंखारबाय।
आ दिनै सानाव फैनानै नै बाजिनिफ्रायनो ब्रै बाजिसिम
आयु होमबालाय दा उन्दुनो ओंखारनाय नंला नों।
हा?
दा उन्दुनो ओंरखानाय नंला नों।
बेवथ' आरो बिजाब फरायबाय थानोसै आं।
एबार सोरबा दं नामा होमबाथाय आंनाव हरल' होनहरखानोसै आं।
मारै?
सोरबा दं नामा होमबा आंनाव हरल' होनहरदो होनदो आं।
औ दहाय हरदोंमोन आंनाव सानै मानसि।
ए गैया एबार एसे एसेल' हाबसिगोन जोंनाना जों हरलाना।
औ ओइ र' फास साननैसो लाबोलायबाय दां।
औ
नोंसिनो ओमफ्राय बिमानो एसे आ माबा माबि सोंबा मारि हाबानि जगार होदां।
उम
गोमो गोफा नै गोथाव नुसि खारो एकदमबारे।
हो माला हाबबावगोन दे जोंना सानबेसे जागो दे हाबनाया।
जासिगोनथ' आंना देखायबाय।
देखायबायबो आरो आयु आहा नायाखै दे नायनांसिगोनहाय आंहाबो बेसे?
नैजौ।
आयु मालाबानो।
आं सानबाय आं बिदि सानबाय दि दिनै मोन बे मिथिबा आं मैया थिगसे रायलायगौमोन ना सानबाय थाबाय आङो।
नोङा दा नै दा सोरबा नोंनो हरबावबा बेबो थाफा देरसिगोन।
बे थाफागोनना थाफैयाथाय। थाफानायखौ देखायानो दां।
देखायो आं ना दाख्लै ना दे देखायदों फासआव इसेल'मोन उनाव नायबावनायाव एसे बुरजा देखायदों।
ए दे आं दहायो रायलाय खांनानै नै नायबावदोंमोन आङो। देखाया खैनो सोंदों
दायो नङाबा गाबोन हाबगोनदां होमबालाय।
मोनायावनो हाबबावगोन ना हागौथाय आंनिबा।
औ आंनाथ' गैखायालै बे
उम। माथो नै माबा दाइन बाजियाव माबा जानो होनदोंमोन नामा जाबायानो।
मा जागोन?
नुआखैनों माबा होनदोंमोन थांगासिन दहायो हनो बिदि दे बिदि होनहरदोंमोन।
बबेयाव जागोन?
जानोलै मिथिया नै माबायाव हरगासिनो दां नै
मा जाखो लाइन आलाय?
नै दासो बा जादों बहा मा हरदों?
फास
आयु मा मा जाबाय थादों आंहा मोनथिलाय लांला।
माबा रायज्लायगोन होनदों दा माबा माबि दा माबा रायज्लायगोन होनदोंमोनहाय ओमफ्राय माथो गैयानो। नोंसो रेडि दा जानो अबाव रायजलायगोन बेखौ खोन्थायाखै।
ए र' र' नायगोरनि आङो दहाय माला हरामोन खोन्थाहरदों।
होद रबियो होखाबाय थायो। तिफिनावसो
ए नै दिनैनि जिबाना नै दासो नुबाय आङो र' नायगोरनि आङो। ए ए।
ओमफ्राय माथो अबेहाय जागोन खौ खोनथाखै। रेदि रेदि रेदिनो ओमफाय मायाव जागोन बिबा।
बबेयाव जागोन बिबा माथो हराखैनो? बबेयाव जागोन बिबा?
जानो रेडिल' होनो।
मा मा जानो नागिरदों मिथियालां?
मारै?
औ औ।
गुजुनायानो खाराखै आंहाबो।
मारै?
मा? जुनाय खाराखै। बे जोंना थाबथा लायबायसै एसे थाब थाब रायलायनांगौ।
आ। थाबथाजोबबाय आङो माबायानो नाङाखै। औ। होद नों सिरिथाया औ।
ओ। औ।
औ औ। थाबथाला जोब्बायहाय आं माबो नाङाखैना। उ। दुखैथारला। नै बयबो माबा जादों। बिना गु उन्द मामा रा
आरो बिफानाङा हारसिङैनो। आंनिखौ खोनाया